खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा मा मा खालामबाय दं?
नोंथां
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे ओ जेन'बा मागो बैसागोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दंना?
औ नोंथां औ
औ
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरैहाय बैसागो फोरबो खौ खुंनाय जायो?
बैसागो बोथोरनि?
औ
औ रं-रंजालि ना मागो बैसागो मागो?
बैसागो जेन'बा जों बैसागोखौ माबोरैहाय खुंनाय जायो?
अ बैसाग ओ नोंथां
औ
ओ बोथोर बोथोर रंजालि बैसागो
नङा नोंथां आं फोरमायनोसै ओ बैसागो बोथोराव जोङो गि बियावनो मोसौ थुखैनाय जायो नङा होनबा?
औ औ नोंथां ।
बे मोसौखौ जोंङो ओ मा माजों थुखैयो होनना बुङोब्लाथाय जोंङो बिदिनो ओ बाजारनिफ्राय बा न'फोराव थानाय पानिलाव बिदिनो ओ हालदै, दिगिलिथि आरो बिदिनो बायदि बायदि होनानै जोङो थाराय होननानै बिदि जोङो औवानि आरूं जिर नानै जोङो माला सोयो आरो बे मालाखौ जों मोसौनो गान होनाय जायो आरो नोंगौना नोंथां? औ औ बेनि उनाव जोङो ओ साराय एबा खान्थानि हांगारखौ जोंङो हुख'नानै थाव फोननानै जोंङो मोसौखौ ओ फथा फोननाय जायो आरो बिदिनो बिखुंफोरावबो खाफालावबो बि दिनो बिनि उनाव जोंङो बे मो सौखौ होना लांनानै जोङो दैमायाव थुखैहैनाय जायो आरो । ओ बिनि उनाव जोंङो मोसौखौ ओ बै सानखालि जों मोसौखौ उदाङै जाहोनो थाखाय हेगारना होनाय जायो आरो बे मोसौखौ, औ बेनि उनाव जोंना ओ बिदिनो बिनि उनाव ओ से से खाससे सानखालि जोङो गोदोर उन्दै जेनेबा मान लानाय, मान होलायनाय बेफोर नियमखौ फालिनाय जायो आरो औ । बिनि उनावहाय जोंङो ओ बैसागोखौ सातदिन ओ फालिनाय
आतसा औ औ सात बिहु होनो सात बैसागो ।
औ बेनि उनाव जोंङो ओ सातदिन मोसानाय जायो ओ जेरै बोराय, बुरै, सेंग्रा सिख्ला बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो ओ गोदोनि बादि दि खाम जथा लानानै मोसानायखौ नोंथाङा नुनो मोनदोंना आथिखालनि दामग्रा आगजु बक्सफोरजों मोसानायखौ नोंथ
औ औ बेनो जि नोंथाङा जे जिबायदि होनदों जि सेमानो। आजिखालि किसुमानथ' सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरा। टप बक्स बायदि नो मोसायो किसुमान दानिया इदि खम नुनो मोनो आगोलनि बायदि गोदो गोदायानो। धल, सेरजा, सिफुं। बिदि खरजा। थरखा बिदिनो लाना मोसायो बेबा बेबायदियानो बैसागो बो बेबायदिखौनो मा फालिनाय जायो? आगोल जे गोदो गोदा थरजा, बें बें पारटि। धल, खाम, सिफुं बिदिनो बे रोखोमनो मोसानाय जायो। नोंथांमोन जे जेन'खा जेफोर सेनसोलाव सोलिदो बेफोरबायदिनो सोलियो।
औ नोंगौ ओ औ नोंगौ खोनादों। उम ओ गोदो गोदोहाय। गोदो गोदाहाय जेरैबायदियै खाम, जथा, सेरजा सिफुं लानानै ओ बोराय बुरै जेन'बा गथ' गथाइफोरा मोसायोमोन आथिखालनि जुगाव जेन'बा दानि गोदो। गोदोनि बाइसा जोङो बिदि मोसानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनलिया बिदिनो आथिखालावथ' गोबां सुबुङानो सोलायबोजोब्बाय गोबां। सुबुङानो बिदि गावनि खामानियाव बेस्थ'। थानानै बैसागो मागोफोरखौ बिदिनो बावगारलांनो हमनाय बायदियानो जाबाय मानो। होब्ला बिसोरो बैसागोबाबो मागोबाबो। फिथा सावनाय। बा मोसानाय ओ माबायाव ओंखारनायखौ जों बांसिनानो नु। मोनला
औ औ औ खम खमरायबो खम फ्राय। सानो आरो दाबायदियाव समाबोब नेबाय थानो हाना रावखौबो। गावबा गाव सम गावबा गाव सम लानासो दि
औ गोदोनि बादिब्ला ओ गोदो। खाइ खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना आरो औवानिफ्राय दाननाय थरखा लानानै ओ गाजा गोमजा गासैबो गथ' गथाइबाबो जमा ज' मोसानायखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन आरो।
औ।
औ ओ दा बेबादिनो जोङो जि न'खर न'खर मोसानानै‌‌ न' खर न'खर मोसानानै जोंनो। जेनेबा जों बैसागो बोथोराव बिदिनो जौ। संना दोननाय जायो नंङा होनबा नोंथां अ औ माइब्रानि जा माथानि जा बिदिनो जोंङो जौ संनानै जायो
औ मास मोनसे मोननै गाहाम किसुमान दोनो सुमान बोसोरसे गाहामबो दोनो बिदिनो सं संनानै बे बैसागो बोथोरावनो बैसागु बोथोर दिनावनो किसुमान बैसागो मोसाग्राफोरनोबो होयो दिहुन ना किसुमान आरो न'खर हखर बिदिनो आलासि खुंना फैनायफोरखौबो होयो बिदिनो
औ नंगौ औ बिदिनो जोंना दा मागो बै मागो फोरबो होनोब्लाबो जोंङो मागो फोरबोआव जोंङो भेलागुर सावनाय जायो नंङा होनबा
औ औ मागोफोरावबो फेलागुर फास्ट दाव बेफोरबायदिनो मोखौ थुख्रोनानै भेलागुर सावग्रोयो बे भेलागुरखौ सावग्रोनानै उनाव ओ बेनि अखानायै ओ मानसि
औ जों औ जोंङो भेलागुर बानायनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो नारा गोरान नांग्रोगोन नंङा होमबा बे नारा गोरानखौ जोंङो फार्स्ट यावनो बुथुमनानै खुमनानै लाग्रोयो दुब्लिफोरनिबा हानानै लाना फैयो बिनि उनाव जोंनो औवा जों औ गायनानै बि नाराखौनोरोखोम जोंयो आ लुइया न' बायसा जेनबा खायफा खायफा न गाब दोन नायबायसा जोंङो गोजौखौ खालामनानै लुयो आरो बिनि उनाव जोंङो अखानायैहाय जोंङो फुङावनो
अ
सैबो दुगैयै लोबै औ औ गासैबो दुगैयै लोबै जोङो बेखौ ओ गासैबो जमानो अर होनानै जोङो अर सायनाय जायो आरो गोजां बोथोर जाहैयो नालाय ओ बिनि उनावहाय बेनि उनावहाय जोंना हाबाफारियाव फिथा सावनायाव फैयो आरो
औ बिनि अखानायैै औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा फिथा सावनाय जायो नोंथां
औ औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओम एनथाब फि-फिथाइ सावनाय जायो लुदुमा फिथाइ जावनाय जायो थावनि बेफोरबायदिनो गा बाय-बायदि रोखोम बायदि फिथा दोङो दा जिखि ओम जिखिनि जोंनि माबा सोलियो नालाय बेफोरबाय बिदिनो थावनि फिथा सावनाय जायो हुदुमा फिथा ओमफाय ओम लादु आखाय लादु मुरि लादु बेफोरबादियानो बेफोर जे बैसागु जेरैबायदि सलियो मागोआव बेफोरबायदिनो संनाय जायो जिबायदि जि गावनि फसन्द' मथ दे बिसफोरबायदिनो सं
ओ ओ ओ बिदिनो मागो मागो फोरबोआव जोङो फिथा सौराय सावनानै बिदिनो आलासि दुम जों अननानै जों जाहोनाय जायो आरो जोंबो औ बिदिनो ओ थावनि फिथाखौ माबोरैहाय सावो होनबा नोंथाङा आं बुंनोसै ओ थावनि फिथाखौ जोंनो सावनो थाखाय फार्स्टआवनो जोंनो माइब्रा नांगोगौ नङा होमबा नोंथां ओ औ बे माइ बराखौ जोङो दसे सोमना दोननांगौ बेनि उनाव सोमनानै जोङो बेखौ सुखांनानै ओ दै ग'सरनो थाखाय रानहोनांगौ बेनि उनावहाय उम थ दिंखि एबा उलारफोराव देनानै लान नांगौ जोङो मिहि खालामनांगौ आरो
औ
बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ संख्रि होनानै ओ दै होनानै जों बेखौ गोब गोबावयै आराम नानांगोन आरो मोजां जाजा सेम बिनि उनावहाय फिसा फिसा ओ दाब्ला दाब्ला खालामनानै जोङो साराय जाननानै बे सारायाव थाव थाव होनानै जोङो बे फि थाखौ होना होनांगौ आरो औ ओ उम औ नं ओ नोंथांमोननि ओनसो हेलौ। हाय माबोरैहाय मागो फोरबो खुंनाय जायो नोंथां?
बेफोरबायदिनो सेम एसिजा नोंथाङा जेबायदि होनदोनै जोंफोरबायदियाव सेम। जेरै नोंथांमोन खिमबो जेरैबायदि सोलिदो जों बेबायदिनो सेम एखे। नोंथांमोनखि जेब्ला दि बेबायदिनो सायाव जों गुबुन गुबुआव माबायदि सावो येखो दा आं नुफेराखै नालाय बेखौ फोरमायना नोंथांमोननो। दा जोंनि ओनसोलाव जिबायदि सावदो इदि फोरबाय सेम।
जानो जेनेबा गोबां मानसियानो बिदिनो आथिखालाव फिथा सौराइ सावनायखौ जोङो बांसिनानो नुनो मोन गोदो गोदायहाय गोबां ना खरानो गोबां गोबां। दा सावनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो नाले खरनि लारु बिदिनो थावनि लावदुम फिथा एन फिथा फिथा बिदिनो गोबां । था सावनानै थाबोयो फिथा सौराइ औ ओ सौराइखौ माबायदिहाय सङो होनोब्ला थाय नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा नोंथां?
सौरायखो फार्स्टआवनो नोंथां सोमग्रोना दोननांगौ। सोमनानै यख खानायै किसुमान थि थेवबोदि किसुमान सेवखे आखाइ आखाइ आखायबो जायो किसुमान। आखाइजो सौराइखौबो किसुमान ओ फोन फोरान दमना दोनो। फोरान दमनानै बेखौ उम फास्टाव साराय गुदुं खोना होनानै इबे आखाइ सेखा सौरायखौ फोरानग्रोनानै आखाइ साराय गुदुंङआव होनानै जोंहा मुरि-मुरिफोर बायदि बेस्त सानाबो मान जायो बेबो बाय बेफोरबायदिनो सङो सङो जायो आरो।
औ आरो नालेंखर आरो नालेंखलनि लारु बानायो जोङो बे नालेंखनि ला रुखौ बोरैहाय बानायो आं नोंथांनो फोरमायनोसै। ओ जोंनो नाले लारु बानायनो थाखाय जोंनो फास्टआवनो नालेंखर नाग्रोगोन जायखौ जों न'आव थाबा न'निफ्राय हाननानै जोङो सुखियो नाथाय खायफा खायफानावथ' बिदि थाया नालाय बाजारफोरनिफ्राय लाबनानै। जोङो ओ नखल लारु बानायनाय जायो आरो। बिदिनो नालेंरखौ जोङो फास्ट नो दाननानै बेखौ ओ सुरकिग्रोनांगोन बिनि उनाव सुरकिनानै जोङो बे नालेंखरखौ ओ सिनि होनानै एवनांगोन आरो।
औ औ।
सिनिखौ होग्रोलायाबाबो जायो। ओरैनो नालेखर गोजा एवग्रोनांगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो बे गावनि आन्था एवफ्रामनानै लानानै बेखौ सिनि होनांगोन आरो आथा जानायनि। बिनि उनावहाय ओ अन गुन्दैखौबो होफा देरजायो खायफा खायफा बा अन गुन्दैखौबो होफायो औ बिनि उनाव ओ बेखौ लारु सिथोबनाय जायो आरो दै होनानै बाहाय एसे गावनि आन्था दै होनानै लारु सिथुमनाय जायो आरो औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जों बेखिनियावनो ओ जोंनि राय लायनायखौ दोनथ' जासि
औ औ औ।